औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय अब्ला जोङो मोनसे ट पिकनि सायाव रायज्लायनो नामा
औ जागोन दे नोंथां
नि सोमोनदै जोङो एसे रायज्लायनो जों औवा खौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो औवाया जोंनि था खाय बेसेबां गोनां बेखौ ओ आंनो जागायनोसै अब्ला औवा होनना नै बुङोब्ला नुनायावथ' माने इसिबां माने गोनां बायदिखौ नुवा नाथाय जोङो जेखि सानफ्रोमबोनि जिउआव जेखि खामानि मावनो लाया मानो जोङो औवाखौनो नांगौ जानानै फैयो आरो दा औवाखौ गुबैयै जोङो गुदि गोदोनिफ्रायनो जोङो जुदि नायोब्ला गोदोनि सुबुंफोराबो माने इसिबां माहाजोनथ' रावबो गैयामोन नालाय गोदोनि सुबुंफोरा दा जोंनि थाग्रा न' फोरखौनो नों साननानै नायदो दासिमहालागैबो नुयो जायफोरा एसे गोरिब थाखोनि मानसिफोर बिसोरो औवाफोरजोंनो न' बानायो आरो बे न' गंसे लुनोबा गुबैयै गोदोनि न'फ्रा बा दानियाबो माखासे न'फ्रा जायफ्रा एसे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि न' बिसोरो औवाजोंनो जागायनानै औवाजोंनो जोबनायबो जायो आरो सोरनिबा नवा नंगौ ना नङा दा नोङो गंसे बे न' लुनो थाखाय नोङो जुदि थाखा फैसानि आंखाल बा माने नोंथ' सिमेन्टनि खुन्थियाफोर बायनो हाया नालाय बेखायनो खुन्थियाखौ लानानैनो जायो आरो बियो खुन्थियाया मा खुन्थिया खौ नोङो औवानिनो होयो आरो नोङो बिदिनो खुन्थियाफ्रा नोङो गोजौआव माने गोदोनि न'फोराथ' मामोन माने जिगाब नङाबा थुरिफोरजोंसो उखुमखौ होनाय जायोमोन नालाय दा बेनि थाखाय गोबां औ फेराफोर खानाय जायो गोजौआव होनो थाखाय जेन' बे थुरिफ्रा माने मोजाङै नांनानै थायो बेनि थाखाय फेराफोरखौ होनाय जायोमोन बेबो औवानिनो आरो नों बिदिनो नोङो ओ इन्जुरफोराव जुदि जोंहा गोदोथ' मामोन माने बांसिन बे फाथोनि सेरना जायखौ होनोना बेखौ इन्जुराव बाहायोमोन आरो बे खौ खानो थाखायबोथ' जोंनो बे औवाखौनो नांगौ नोङा होमबा औवाजोंसो बेखौ फेरा होनानै खानाय जायो आरो माखासेया बेबायदिनो खालामो औवाखौनो माने बिदिनो मोनसे बाथा सैनानै बेखौ मा खालामो बिसोर माने इन्जुरबो दुुमोमोन आरो दाइरेक्ट जाय फोरा सेरना मोना बिसोरो बिदि औवाजोंनो दुमनाय जायोमोन आरो बावसिन सेरनानिफ्राय बावसिन जोरनायखौबो नुदो मोनदों आरो बेफोर औवाफोरखौ। आरो बेजों लोगोसे जोङो माने औवा होननानै बुङोबा। माने बिदिनो दङ औवानि खामानिया जोङो मैगं थाइगङाव बेरा होनाय। ना जों मैगं थाइगं गायबाय लायनो ओमफ्राय बेयाव बेरा होनो थाखाय जोंहा मोसौ फोरा जानानै होफैयो बोरमाफोर हाबो बेनि थाखाय जों मा खालामो औवाफोरजोंनो बेराफोर दुमनानै होयो। बारिफोराव होयो न'नि सोरगिदिं सोरबा बायदिया औवानि खाथिखौ सैनानै मो जांथारै बेरा दुमनानै लायो जायफोरा माने वालफोर होनो हाया सिमेन्टनि इथानि बिसोरो माने औवाफोरजोंनो मोजां बाथा सैनानै औवाफोरखौनो दुमनानै लायो आरो मोजां बेरा जायो बेबो दा बिदि आरो ओरो जोङो मैगं थाइगं जानो थाखाय बैसांफोर होयो नोङा होमबा जायफोरा गोजौआव मान लानानै थायग्रा माने मैगं थाइगंनि फिफांफोर बिसोरखौ जोङो माने माबा होनानै गोजौआव मानला होनानै थायहोनाय जायो आरो जेरै नोङो हमना लादो जोगोनार खुमब्रा। फ्राबो बिदिनो बिदिनो लेस्राफोरखौबो बिदिनो खालामो। औवानि जांसिफोर होनानै ना आरो बिदिनो गोबां दङ जोंहा फोरलाफोर दङ जिंखा बेफोरो पथलफोर गासैबो गोजौआवसो मानलानानै थायग्रा नालाय बेफोरो। दा बेफोरनि थाखाय जों औवाखौ बाहायो आरो दा औवाखौ जों नायो बा गुबैयै माने बांसिनै मोनथाम रोखोमनि औवाखौनो जोंनि गामिफ्राव नुयो आरो बे औवाफोरा जाबाय माने औवा थेरे होनो ना जायखौ। मोजांथार औवा थेरे बियो फिसा फिसा जायो। बेखौ जों नुयो फिसा फिसाखौ ओमफ्राय बिदिनो गेजेराव थाबाय माने। औवा गुबै होननानै जायखौ जों बुङो जों सानफ्रोमबो जायखौ बाहायो। औवा आरो बिदिनो मोनसेया औवा बुरखा। बा बर' बास होनो आरो गिदिर औवा औ बेनिफ्राय जोङो मा। मा होनगोन बे मेवाखौबो जों बे अनलानिफ्रायनो मोननाय जायो। हा औवा बुरखानि मेवाफोरखौ जों बां सिनै जायो बेनिया गिदिर जायो नालाय मोनसे एसे गिदिरखौ मोजां मोनबा थाय माने न'खराव जानो थाखाय होखाबाय आरो बेयो दा बिदि दा औवा। होननानै बुंङोबा बिदिनो जों मेवा मोनबाय मेवाखौ जों ओंख्रिबो जानो हाबाय। जोंनि जानाय लोंनायावबो खामानि होयो आरो बिदिनो बेफोरबायदि मेवा बे ओ खौनो आसारबो खालामलायो आरो आस सार खालामनानैबो फाननाय जोङो दा नुदों गोबां मान बायसावलादों जादों जायफ्रा खालामनो एसे हायाखै बिसोरो मालायनि गुबुनफोरनि फाननायखौबो बिसोरो बायनानै जादों आरो आरो औवानि खामानि होननानै ब्ला नोंथाङा साननानै नायदो जों ओ बर'फोरहा माने मा मा खामानि मावो बे फ्रावनो औवानि गासैबो आइजें आयलाखौ नुनो मोनो आरो जेरै जेखाइ ना गुरनो थाखाय ना खबाय बेखौ मोननैखौबो नुबाय आरो जोंहा माइरं जावनो थाखाय जोङो संगा बाय होननानै बुङो जायखौ औ बेखौ जों नुबाय सानद्रि नु खौहाय जोङो आरो माखासे बेसर माबा माबि साबाफोरनो सालिनो थाखाय सानदांगा गिदिर बेखौबो जोंङो नुबाय दा हाराफोर खौ जोङो हेबनाय नुबाय ना बिदिनो आरो औवानि खामानिया गोबां।
ओ बिदिनो आरो खोथिया फुनाय समावबो माने दिरुं न' दिरुं बानायो जे ओ खोथिया ओम बेखौ खानो थाखाय।
आरो बेबायदिनो गोबां बे औवाखौनो खाथिबो खानानै बिदिनि औवाजोंनो खा फिनलायनाय जायो आरो। दे नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय औवानि खामानिखौ।
किसां बायदि जेनेबा न' जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै जोङो न'फोर बानायनो थाखाय बिदि बेराफोर न'। इन्जुर जायखौ बुङो इन्जुराव माने बानायनो थाख माय बेखौ औवाखौ बाहायनाय जायो आरो। बिदिनो आरो जोङो बै जेनेबा दाथ' फ्राय मानसिफोरानो माने बिदिनो लामाफोरावबो जेरै बेरा होयोना जोङो जेवरा दङो बेयावबो माने होनाय जायो आरो। बेवहाय औवाखौ आरो जोङो बाथौ जेरै जोंनि बाथौबो जेरै दुंनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बाथौआवहाय बिदिनो फुजा होयो आरो बे बाथौ दुनानैहाय जों मोनसे फोरबो जाबोला आरो बैसागो समाव बांसिन बाथौखौ दं दङ आरो। आरो बेवहायनो आघोन समाव दुंनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय दुंनानै माने थोगि होनानै बिदिनो जेरै जोंनिया ओंखाम गोरलै जायोना? ओंखाम गोरलैखौहाय बिदिनो बेवहाय फुजा होनानै बेवहाय जानाय जायो आरो। ओंखाम गोरलैनो बार बिदिनो जों औवाखौ बायदि जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि दाला सान्द्रि जेखाइ। सबाइ सेन बिदिनो आरो गोबां जेरै ओम दुलि माइ दोनग्रा। ना न' बेफोरखौबो माने बानायनाय जायो आरो बिदिनो गोबां। आरो गोबां बानायनो हाबावो बिदिनो औवानिफ्राय आरो मोनसे समाव खोनाद'औ औवानि। फरायनो लायनो बिदिनो लेखा बिलाइ दिहुनो न'? दाबो जौनो जानौ लेखा बिलाइ बिद बिदिनो ओं हौवानिफ्राय जों बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो औवा मेवाइ। औवा मेवाइखौथ' जों जानो हायो बिदिनो खायफा मोखै खालामनाबो दोनो जेरै बे खैरोम दैैरोम जायो बे जाबा बिदिनो आरो नाजोंबो जायो बिदि गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो औवाखौ जों बांसिन बांसिन बर'फोरानो बांसिन बर'फोरा मानो बिदि जेनेबा गोरिब जायो नङा होमबा नोंथां? जों बिदिनो जेनेबा गुबुन हारिफोरनि बायदि जेनेबा गोनां बिदि जानायखौ एसेबां नुनो मोना। मानो होनब्ला बेवहायनो जोङो न'खौ न' लुनो थाखाय बिदि जेनेबा बाहायनाय जायो आरो। औ बिदिनो बिदिनो आरो न' न'आवथ' जों बिदि थांबाय ओमफ्राय आरो बिदि आरो गोबां माने खामानिफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
आरो बेवहाय जेनेबा जों नवाव न न मोनसे फाननाय जायो आरो ना औवाखौ। मानो होनब्ला बेवहाय नोगोरनि सुबुंफोरा बेवहाय नोगोरावथ' औवा थाया नालाय बिदि बनो गामि दफानि औवाफोरखौ फाननानैहाय बिसोर माने बिल्डिंफोर बानायोना बेवहाय गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो माने न' बानायनो थाखाय एसेबां बहुत औवा नांगौ जायोना बिदि जेनेबा सुंथानानै बिदि अब्लासो उनाव बिदि फाखाफोरखौहाय बिदि दालायनो हायो नालाय इथाफोरखौहाय बिदि आरो
नोंथाङाबो आरो मायबाफोर फोरमायबावगोन नामा नोंथां?
औ नंगौ दा जोङो गोबां रायलायबाय औवानि बिसयै औवाया मानि थाखाय गोनां औ नंगौ औवायानो माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि नांगौखा आरो आबादारि फोरनि थाखायथ' नोङो मा हासिनि जायखौ जों हाग्रा माने बोनायाव बाहायोना बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बिदिनो हुकेन जायखौ जों माइ खायनायफोराव बाहायो गोदोनिफ्रायथ' औवाखौनो खालामबोदों बे खौबो दानि जुगावसो लहानि मानि एसे ओंखारबोबाय बेफोरखौबो जोङो नुयो औ दा गोबां आरो आ आरो औवाखौ माने जोङो बिदि खामानियावल' हाया औवा माखासे औवा फोरा माने जोंनि थाखाय बिराद गोनां जाय औवानिफ्रायनो जोंनि माने हारिमुजोंबो लोब्बा दं आरो औवाया जोंनि हारिमुनि जेरै दामग्रा आगजु ना सिफुं जाय गुबै जोंनि बर' हारिनि दामग्रा बे जाय सिफुंनि गुदुङा गरंबा जोङो जायखौ जोंनि माने हारिमुनि जेखि जाया रोजाबनाय मोसानाय बेफोराव बाहायनाय जायो। जायखिजाया फोरबोआव बाहायनाय जायो बे सिफुङा औवानि फ्रायनो बानायनाय जायो आरो जे औवाया माने जाय औवाजों बानायनाय जायो बियो माने गोबां रोखोमै दानि सिफुंफोरखौ बानायनाय नुदों सोरबा एसे माने प्लास्टिकनि बेबायदिनो पाइपफोरनिफ्रायबो बानायदों मादों नाथाय अब्लाबो
औ।
जोंनि बे औवानिफ्राय बानायनाय सिफुंनि देंखोआ नो जोबोर गोदैसिन आरो आरो बेखौनो जोंनि बर' हारिमुनि सिफुङा बेखौनो बानायनाय जायो औवाखौनो गुबुन गुबुन मेथायफोराव दामग्रा सिफुंफोरा जेरै गुदुङा सयथा जायोना दथा गुदुं थायो नाथाय जोंनि हारिमुनि दामग्रा आगजुनि सिफुंनि गुदुङा गुदुंबाल' जायो आरो बियो जोंनि माने धोरोमजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा बेफोरनो आरो नोंथां दा औवानि बे खामानिया बिदिनो मोजां मोजां जों बानायनो हायो औवाखौ माखासे समायना साजायनायनि थाखायबो बाहायो मोजां मोजां माबा मोनसे मुवाफोर बा नायो औवाफोरजोंबो ना बेफोरबायदि आरो जोङो जि लामनो थाखायबोथ' जों औवाखौनो न'खरफोराव नुयो। दान्दा होनाय ना बेयावबो जों जिखौ खालामो दा बिदि आरो मानसिनि थाखाय माने गुबैयै बिराद गोनां आरो बे औवाफोरा ना औवा नङाबानो माने जाया बायदि जायो आरो नङाबाथ' नोङो जि लामनो थाखायबा गैयाबाथ अबेबा दंफां दालायखौथ' इसे बां गोलावै मोजां मोननाय नङाना औवाफोरा नाथाय मोजां जायो आरो जोंनि जिफोर लामनाय मानाय बेफोरावहाय दा बेनो आरो नों थां दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोङो औवानि बाहायनायनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय माने आं मोनथि बाथ्राखौ नोंथाङा खोन्थाबाय आरो आंनिफ्रायबो नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नों थांनिसिम उनाव मोजाङै सावरायनाय मोनबावगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय आरो औ दे होनोमबा नोंथां दोनसै दे